हेलौ! हेलौ!
थां सो साबाना होनो लुुबगैयोलां माबा नायनो हाथ्रालां
अह अह नोंथां
अह आं रायज्लायनो होननानै फन हरदोंमोनलै
अ खुलुमबाय नोंथां गोजोन मोनाबिलि। गोजोन हामलायथि
ए
ओ मा खालामदों?
हा
नोंथाङा मा खालामदों?
आं ओंखाम संखांनाने जिरायना दं।
ओमफ्राय नोंथां मोननिथिं मैगं थाइगङा माबायदि सोलिगासिनो बा हाथाय बाजाराव खम दामि माबायदि बेसेन जागासिनो
हाथाय बाजाराव दा मैगं थाइगङा एसे एसे खमायदो
अह
जेनबा ख मैगङा एसे खमायदो फालौआ दाम जादो आर
आस्सा माने बिदिनो खम जालाय बांद्राय जालाय बिदि जायो नामा?
ओह अह दा मैगङा बै नुखाहाबाय थानायखाय मैगंफोरा एसे माबा जादों ना बाहाय माबा जादों आरो दा एसे सान्दुं दुंनायखाय बाहाय मोजां जादो इनिखाय मैगं थाइगङा एसे भरा ओंखारदो आरो।
दा बिदि जायो आरो ना एखनबा
उम उम उम उम
हेलौ!
अह
हेलौ! नोंथांनि आवजखो खोनायाखै
हा
हेलौ! एसे नेट मोननाय जायगायाव थालाय नोंथाङा।
ओ
आवाजखौ खोनायाखै खम खोनादों।
आवाजखौ खोनायाखैना?
अ अ दासो खोनादों एसे
खोनाबायना?
औ औ खोनादों।
अह
ओमफ्राय बिदिनो दा दैज्लां बोथोराव नोंथांमोननिथिं मा मा मैगं मोनो?
जोंनिथिं दा दैलां लां बोथोराव लाय, खुमब्रा आरो भल, जिखा ओमफ्राय केरेला बेनिफ्राय बिदिनो मेस्था गोखै गोखा यिदि मोनो आरो
औ यिदिनो माने अह अह जोंनि ओमफ्राय दा नों जेबायदि राव रायज्लायदों। आरो एसे गुबुन साइदथिं रावा एसे बेलेग जायो बेनि बा आङो माबाफोर बुंनो सानदों नामा माने जोंनि रावा मोननै राव थायो। सानजारि राव आरो मोनसेया जाबाय गलपेरा राव। उओम
रावालाय मोननै थायो जों सानजारिफोरा सानजारि रावखौ रायलायो गल फेराफोरा गलफेरा राव जों रायलायो ओजों कक्राझारनिफ्राय बांसिन गलपेराया फैयो जोंनिथिंनिफ्राय एसे सारजारियानो जायो आरो।
उ उम उम।
गाननाय जोमनायनि सायाव बिदिनो माबाफोर फाराग दं नामा गलपेरा आरो सानजारिया
गाननाय जोमनाया जाहैबाय जोङो जों सानजारिफोरालाय गाननाय जोमनायखौ मोननैखौबो गाननो हायो जोङो मोननैखौबो गाननाय थाङो जेनेबा जोङो जोंनि गाननायखौ जाबाय सानजारि सानजारि गाननाय जायो। ओमफ्राय जेनेबा लांगाबो गाननाय जायो जोंनिया बिदि मोननैबो आरो मोननैबो जोंनिथिं मोननैबो सोलियो। खमान खमान सेम सेम मोननैबो सोलियो गाननाया
उ माने जोंना सानजारिफोरा बांसिन बि अग्रं दख'ना बे मोनसे थायो किन्थु बे अग्रं दख'नाखौ माने क'क्राझार साइडनि सुबुंफोरा माने ओ बिदिखौ गाना माने बिसोरनि बिदिखौ माने सोलिया बिसोरो बांसिन मा होनो दख'नाखौनो गानो। दख'नाखौनो साबसिन होननानै बिसोर सानो औ लांगा दख'नाखौनोदि बांसिन गाननाय नुयो।
उ
ओमफ्राय गाननाय जोमनायनि सायाव एसे माबाफोर बुंगोन नोंथाङा?
गाननाय जोमनायाथ' जोङो मायबा मोनसे फोरबो जाबोला मोनसे इउनिफर्मखौनो गाननाय जायो आरो जेनेबा गोमो गानो रेगे रेगां लायो ओमफ्राय जेनेबा माबा मोनसे फोरबोआव जोङो मालाबा गुफुरबो लायो जोमग्राखौ। मालाबा आरो गाननायखौ जोङो गोमोबो गानो। बेबायदिनो लांगा गानो आरो जोङो जेनेबा मेलेङा जोङो मेलेङा गाननाया जाहैबाय जोङो नख न'खराव थायोब्ला खामानि दामानि माव न'खराव थाबा जोङो मेलेङखौ गानो जेनेबा फोरबो बा माबा मोनसे ओइ मोनसे खर्म जायोबा जों बेफोराव थांबोला जोङो लांगाखो गाननानै थाङो आरो एखमबा। जोमग्राखौ रेगे रेगां लाबाय गोमोबा गोमो लाबाय। गोजाबा गोजा लाबाय मोनसे इउनिफर्म हिसाबै जोङो लायो आरो।
उम उम बिदिस बिदिनो थायो ओमफ्राय लोगोसे आरो मोनसे सोंथि दे जाबाय आ माने दाथ' गारि मथरा बांगासिनो आरो गोदोहाय गोदोनि गारि मथरा माबा माबायदिमोन बा दानि गारि मथरा माबायदि बा मानसिफोरा ओ गारि गाखोनानै मोजां मोनो बेनि सायाव नोंथाङा माबाफोर फिननाय होनो हागोनना?
ह गोदोनि दिनाव आरो बांसिनानो साइकेल दोंनो थांलाय- फायलाय खालामोमोन आरो गोजान जायगाबाबो ओ जोङो फरायसालियाव थांबा जोङो बिदि थाबायनासो थाङोमोन।
थाबायना थांनो गोनां जायो।
थाबायना थाङोमोन आरो फरायसालियाव थांबाबो जों उदै उदैबा जोङो सेन्थाल गानामोन। आयथिंजोंनो थाबायना थाङोमोन जोङो स्कुलफोराव आरो दे दे दे साइकेल फोराबो खाफा खानैसो लायोमोन उनाव उनावसो साइकेलाबो जादो दा आरो नै दानि माबायाव आरो गारि मथरा ओ बांनायनि सायाव बांबोबाय थाबाय। जेनेबा बाइक स्कुटि गारि फिसा बेबायदिनो पिरपिलिया त' त' इफोरबायदिया दा नै बांगासिनो आरो गोदो आरो इफोरबायदि गैयानोमोन। साइकेलजोंनो सालायनानै थाङोमोन आरो गंफा- गारि दङोलाबो बास दोंसो थांलाय-
बास दोंसो थांलाय-फैलाय आरो ओ बे मा होनो गराइ गारि गराइ गारि थायो। गरायगारिफोरजों गोदोहाय माने बिदिनो जिगाब रोगानाय बहाबा थांनाय बेफोरखौ नुनो मोन्दों।
उम गराय गारिया इसानो गंफाया थायो। माबा-माबि माल रो- गायो ओमफ्राय आरो इसानो जानाय-लोंनाय मैगं-थाइगं बायदिसिनाफोरखो ओ बस्था माइ-माइरं इफोर- खो लांलाय लाबोलाय खालामनानै होयोमोन आरो गराय गारिया सिगां दोङोमोन दा बाहाय खम जालांबाय आरो गराइ गारिफोराबो उम खम जालांबाय।
खिन्थु दाहा नुनो मोननो थांलिया आरो दाथ' जोंना गारि मथरानो बांबोगासिनो नो माने जेसेबां हायो औ जेसेबां हायो जोंहा माने पेट्रल नङाब्लाबो जोंहा लाइटनि ओ लाइटनि इदिनो गारिफोरबो ओंखारबाय माने लाइट जोंनो सार्ज होनाय गारि बेफोरफोरखौ दै नुनो मोन्दों आरो स्कुटिफोराबो जोंना लाइट गैयि ओ माने चार्जार होनानैनो स्कुटिफोरखौबो सालायबोनाय नुनो मोनबोदों। आरो बेजों लोगोसे जोंना ओ सरखाराबो बिदिनो जाय जाय फरायसाफोर दङ बे फरायसाफोरा ओ पाज जाबोनाय लोगो लोगोनो माने ओ बांसिन गोजौ जांखायाव जायफोरा पास जादों बिसोरनो माने स्कुटि बाहायदों बे जोबोर मोजां आरो गोदो माने थाबायनासो थाङोमोन सुबुङा नाथाय आथिखालाव एसे फन खालामब्लानो माने गारिया सौफैयो। माने गारिया बांबोगासिनो आरो जोंनिया आरो खिन्थु फारसेथिं गाज्रि आबहावाबो जायो बे माने गारि-मथर बांबोनाय जों लोगोसे जोंनि आबहावाया गुबुंले जायो। बेनि थाखायबो आरो लामाया लामा-सामाफोराव बिदिनो ओ जाथायफोरा जाब्रब थाय जायो बेफोरखौबो जों नुनो मोन्दों।
बिदिनो गारि-मथरा एभेलेबेल जाबाय नालाय बिदिनो मालाबा बिदिनो हथादनो मोनसे एक्सिडेन्ट एखे जायो आरो गारि-मथरफ्रा एभेलेबेल जाबाय। मालाबा साइदफोरा भुल जायो साइदफोरा भुल जायोबाथाय बियो बेयावनो मोनसे सोमजियो आरो
औ औ आरो खायसेया ओरैबायदि सुबुं दङ माने मोनसे बाथ्रा फावआव गोलैयो जेनेबा गराइ नुब्लाथाय सिं बायो बे मोनसे बाथ्रा फावआव बे सोदोबा गोलैयो जाहाथे सानैसो खायसे सुबुंफोरा बहाबा थांनो गोनां जायोब्ला बा इसोरो थाबायनानै थांनो हाया जाफ्लायो। माने बिदिनो गारि-मथर मटर मोनबाथाय गाखोनानै थांनो बिसोरो लुबैयो आरो।
ओ ओ ओ जेनेबा बेबायदि बेबायदि जेनेबा गराइ नुबा सिं बायो होननाया बिदिनो जायो जेनेबा थाब मोनहैनो गोनांखौ जोङो थाब मोनहैगोन नामा गारिखौनो लानानै थांनोसै नामा थाबायनानै थांबाय थायोबा जोंहा खमायाबो थोनाय नङा
ओं थोआ समजों लोगोसे खारखानो लुबैयो सुबुङा बा खारफानो गोनांबो जायो खायसे समाव बिदिनो माने समा जोंना माने गोनांथार आरोना समजों लोगोसे खारफानो हायोब्ला मोजां जायो
थांनो हायोबा मोजां जायो मानोना खमायावनो थिग टाइमावनो जुदि मोनहैनो हायोबा होमबाना नोङो थाब नो मोनफैगोन जुदि आरो नोङो नोंनि गोसोजों आरो आं थाब थाङालासै थां मानो होनबा बे नोंनि लेट जाहैगोन
औ औ बेबो औ नंगौ नोंथां थिगखौनो होनदों नोंथाङा
ओम
आरो बिदिनो गारि मथरनि सायाव एसे फोरमायबावनो हागोन ना नोंथाङा माने आबहावायाव माबायदि गोहोम गोग्लैबोदों बे गारि मथरा
आबहावायाव गारि मथरा दामानि बारानि सायाव बारा गारि मथर ओंखारदों जेनेबा जेसें हायो एसें नोङो नेबाय थानाङा जेनेबा दसे बबाफोर थांनो गोनांब्लाबो बबाफोर थांनानै थब फैनो हायो गारि मथर थायोबा ओ जेनेबा नोङो दसेनो थांबाय नोङो मिनिटआवनो मोनहैगोन टाइमावनो मोनहैगोन इदि एभेलेबेल जाबाय आरो दा गारि मथरफोरा गारि मथर थानायाबो मोजां जादो ओमफ्राय बबावबा आरो बिदिनो ओ फारसेथिं मोजां ओम ओम ओम फारसेथिं सानना नायोबा मोजां फारसेथिं आरो इसानो मालाबा गाज्रि बिदि जायो बिसोरबो गारि मथरनि दावबायनायनि थाखायबो मालाबा थावफ्राराबो दाम बारियो थावफ्राराबो मोनसे मालाबा समाव प्रब्लेम जायो इदिनो जायो आरो ओम
बिदिनो
ओ
जायो फारसेथिं मोजां बहाबा थांनो गोनां जायो ब्ला नोङो हथादनो ओ थांब्रबनो गोनां जायोबा गारि मथरनि गोनांथि जायो गारि मथर थाब्लाथाय मोजां जे जा टाइमाव सहैनांगौ बे समावनो सहैनो हायोब्ला जोबोर मोजां आरो खायसे उसुबिदाफोर जायोब्ला नांगौ समावनो गारिखौ फन खालामनानै लिंहरब्रब नो हायोब्ला बे टाइमाव मोजां आरो मोजांखौनो होनो
औ
दे बिदिब्ला नोंथां गोजोननाय थाबाय नोंथांजों
औ गोजोनबाय ओ